हेलौ।
ओ औ नोंथां।
औ नोंथां। नोंथाङा फ्रि दङ'ब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानैसो सावरायनो होनना नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां दङ दे समथ' दा ओ गोबाङानो दङ'।
औ सावरायजागोनना नोंथां अ बिदिब्ला जोंनि आयदायानो जाहैबाय ओ आबहावा।
औ।
जोंनि सुबुं आबहावा होनोब्ला मा बुजियो आरो जोंनि आबहावाया माबोरै गोदोनि आबहावा आरो दानि आबहावाया माबोरै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां गोदोनि बुङोब्लाथ' गोदो गोबां बिफां लायफां दङ'मोन नङा होमबा नोंथां जोङो बिफां लायफां जेरैखिनो जेरावखि थाङा मानो जोङो माने बिफां लायफां दङ' होननानै मोनथियोमोन आरोना। जाय जाय उम माने गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोराना बे बिफां लायफां हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांनानै माने बेवहाय रायजो जाहैदोंमोन आरोना।
औ औ औ।
मा होनो बेफोरबायदि रायजो जाहैदोंबो माने गोबां ओरैबायदि नङामोन जे ओ बिसोरो ओ मा होनो गोबां जौगाखांनो हादोंमोन बेफोरबायदि थानानै बेफोरबायदि थांनानै माने। ओ। माने गोबां मा होनो जौगाखांहोनो हादोंमोन बेफोरबायदि जायाखै आरोना। अब्लाबो बे ओ माने बेफोरबायदिनो माने जिउ खुंहैदोंमोन आरोना। बा हाग्रा गेजेर बा हाग्रा बंग्राखौ दान स्रांना लानानै बेयाव गावबागाव न' लुनानै थाहैदोंमोन। मानो होनोब्ला बेफोरबायदि नोङाब्ला मा जायगाखौनो नायगिरनानै मोनामोन आरोना। नङाब्ला बहा थागोन नङा होम्बा नोंथां। बेयावनो बिसोरो औवाफोरजों बा दंफांजोंनो बिसोरो नफोरखौ बानायना लादोंमोन दानस्रां हुस्रां गासैखौबो दानस्रांजोबनानै गुवार गुवार जायगा दानस्रांना लानानै बेवहाय न लुनानै थानाय जादोंमोन आरो ना
औ औ
ओ दानस्राङाबा दंफां लाइफांफोरखौ बेफोरबायदि दाननायावनो माने गोबां ओ मा होनो मिथिंगायारि आबहावाया गोबां खहा जालांनो जागायदोंमोन आरोना बै समनिफ्रायनो बेफोरबायदिनो ओं जायगा जेब्ला सुबुं माहारियाबो बांबोयो अब्ला ओ गोबां जायगानि गोनांथि जानानै फैयो खम जायगायाव ओ मानसिया रायजो जानो हाया नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ।
आवमोन ओ जेसेबांनो मानसिनि ओ मानसिया बारायलांगोन मानसिनि अनजिमाया सुबुं अनजि जिमाया बारायलांगोन एसेबांनो मा निफोरबो गोनांथि जानानै फैयो नालाय बेफोरबायदिनो फिसा फिसा ओ नफोर लुना थायोमोन नङा होमबा बेफोरबायदि न फिसायानो जा गिरानो जा लुनो थाखाय जोंनो मा जायगानि गोनांथि जायो नालाय बेफोरबायदि दंफां बाइफांफोरखौनो फायनानै बे दंफां लाइफांजोंनो बे जायगायावनो न लुफिननानै ओ मा होनो ओ लुफिन्नानै संसार जायोमोन आरो ना थांनानै थायो जायगायावनो आबाद फोथारबो खालामनानै लायोमोन बेखौनो बेफोरबायदि दानस्रांनानैनो बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनानैनो आबाद फोथार खालामनानै लायोमोन आरोना
औ औ
ओ मानो होनोब्ला आबादजोंनो थांना थानो थाखाय आबादाबो गोनांथि नङा होमबा आबादबो गायनो आबाद खालामनांगोन अब्लासो जोङो जानानै बे जानानै थांनानै थानो हागोन बेनि थाय खाबो जोंनो जायगानि गोनांथि जानानै फैयो अब्ला बेफोरबायदि अननो थाखाय जोङो गोबां ओ जायगायाव बिफां लाइफांखौ जोङो हाफायनो दानफायनो गोनां जा दोनमोन आरो ना बेनि नि जाउनाव जोंनि आबहावाफोरा जोबोर गुबुंले जानानै फैदोंमोन। समाव एबा जाय समाव अखा बोथोरमोन बै समाव अखानि बिबाङा खमायलांदोंमोन। जाय समाव सान्दुं दुंनांगौमोन बे समाव अ सान्दुंनि बिदुङा खमायनानै बे जायगायाव अखानि बिबां अखाया हाग्रा जादोंमोन बेफोरबायदिनो ओ सार अन्थाइ बायदिसिना गावनायफोरा गोबां बांबोनो हमलांदोंमोन आरोना
औ औ नोंथां औ
बिदिनो फैयै फैयै फैनानै दिनै आथिखालाव ओ दा जाय ओ जाय जेरैबायदि सोलिगासिनो आथिखालाव बे ज समाव समावबो माने बेफोरबायदिनो गोबां ओ हाजो एरिया हाजो जायगाफोरखौ ओ दानस्रां हुस्रां खालामजोबनानै आथिखालावथ' गोबां ओ गिदिर गिदिर गोनोखोयारि ओ जुग नालाय आथिखालनि गिदिर गिदिर ओ माने ओ माने गिदिर गिदिर मेसिनफोरजों
औ औ
आरो हाजोफोरखौ दंफांफोरखौ खम समनि रावनो हाफायनानै एबा आ हाज जो जायगाफोरखौ समान खालामनानै जोंङो बेफोर जायगाफोराव मा खालामनो हमदों कारखाना बायदि कारखाना खालामनो हमदों नंङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
जायनि जाहोनाव कारखानाया जोंनि ओ आ माहोनो आबहावाखौ जोबोर गुबुंले खालामदों मानो होनोब्ला बेवहाय जोंङो बायदि रोखोमनि एसिड बायदि रोखोमनि रासायनारि मुवाफोरजों जोंङो कारखाना गायसननायाव बे बेफोरबायदि मा होनो सामनानै ना बेफोरखौ साब जायो नालाय बेफोरखौ खामनानै गोसोम गोसोम उखुन्दै गलांनानै जोंनि आबहावाखौ जोबोर मा खालामदों गुबुंले खालामदों आरोना जायनि जा गोबां मानसिफोरानो बायदि रोखोमनि बेराम जेरै केन्सार, प्रेसार बायदि रोखोम जायखौ जोंङो हमस्लाबना मोनि हमदां हायै बा फाहामस्लाबनो हायि बेरामफोरा फोरजों जुजिनांगौ जानानै फैदों जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा जिउबो खोमाना लानो गोनां जादों आरो आरोना बेमार आजारनि थाखायनो अब्ला नोंथांङाबो बिनि बागै एसे स ओ फोरमायना होनो हागोन नामा आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै
औ औ नोंथां औ
बे आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दैनो एसे फोरमायनानै होनो हागोनना?
औ नोंथां ओ आबाहावा होनोब्ला नोंथां ओ जोंनि सोरगिदिं दा दंङ बायदि जुनार ओ बेफोरबायदिनो न', गारि बेफोरबायदिनो गासैखौबो लानानै जोंङो ओ आबाहावा बुंनाय जायो बेनिफ्राय जोंङो आबहावा बुंङोब्ला जोंङो ओ आबहावाखौ मोननै रोखोमै होननो नांगोन जाय आबहावाया मोनसे जाबाय ओ मिथिं गायारि आबहावा आरो मोनसेया जाबाय ओ सुबुंजों दाजानाय आबहावा
मिथिंगायारि आबाहावा बुंङोब्ला जोंङो ओ गिबियावनो बुंनांगोन जे जोंनि दंफां लाइफां जिब जुनार ओ दै बेफोरबायदि जा मिथिंगानिफ्राय जोंङो मोनो जों बेखौनो मिथिंगायारि ओ आबाहावा होननानै बुंङो बेनिफ्राय जोंङो ओ सुबुं आबाहावा सुबुं आबहावा होनोब्ला जोंङो बेयाव जोंनि जा सुबुं सुबुंनि थांना थानायाव जा नांनाय मुवाफोरखौ जोंङो जा बानायदों बा जोंनि जिउ खुंनायाव जा बुस्थुफोरा जा बेसादफोरा जोंनि आंगो बा नांगौ जायो जों बेखौ जों बानायनाय जायो जेरै जोंङो गारि न' बेफोरबायदिनो गोबां बुस्थु जोंङो बेफोरबायदिनो गोबां बेसाद बानायनानै जोंङो बेखौ जोंनि जिउ खांनाय राहायाव जों बेखौ बोगथाबबोदों बा जों बेखौ लाबोदों बेनिफ्राय जों जा सुबुं आबाहावा बेयो गोबां खैफोद गोनांबो होननांगोन फारसेथिं जोङो ओ जोंनि जा सुबुंनि थांना थानाय राहा बेनि मोनसे होननांगोन माबोरै जा जोंनि बिनि राहा आरो जोंनि जा सम बेफोरखौ गोबां खम समनि गेजेराव जों जोङो खम समनि गेजेराव जा मायबा मोनसे खानिफोरखौ बा जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम हान्थिलांनो थाखाय जोङो खम समनि गेजेरावनो जों गारि मथर बायनानै बागै थानो हायो बा जोङो हान्थिनानै एसे थाबनो मोनहैयो बेनिफ्राय जोङो
अ
खहा होननो थाङोब्ला जों सुबुं सुबुङा बानायनाय बेसादफोरनिफ्राय खहा होननो थाङोब्ला जों बेनिफ्राय दिहुननाय गारि बे बेफोरबायदिनो गिदिर गिदिर कलकारखाना नोंथाङा बुंलांदों गिदिर गिदिर कलखाना बेफोरबायदिनो गिदिर गिदिर गारि बायदिसिना जों रासायनारि जा जायगायाव रासायनारि गाज्रि बेसाद बानायनाय जायो बा गाज्रि बेसाद माने जोंनि सुबुंनि थाखायनो जा नांगौ जानाय नाथाय जों बेखौ गाज्रि गाज्रि गाज्रि गाज्रि माने गाज्रि सिस्टेमै बानायदों होननानै बुंनांगोन जा जेरै प्लास्टिक जेरै प्लास्टिक गोबां बुस्थु दङ जाय प्लास्टिकखौ जोङो ओ ओ बेखौ फेसेवनो थाखाय जौसे बोसोरालागै नांगौ होननानै जोङो ओ नांगौ होननानै जोङो मिथियो बा बेफोरो ओ जौसे बोसोर बेयो जोंनि मिथिंगाजों गोरोबा बा मिथिंगायाव जाया होननानै बुंनांगोन बेनिफ्राय ओ जों बुंनांगोन जे जोंनि
फोसावना
औ औ बेखौ हायाबो फेसावनो हाया बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो जोंनि ओ गोबां मा होनो ओ हासार गोबां हासार आरो गोबां बायदिसिना जा जिब जुनार बेफोरबो गोमालांनो हमदों बा थैलांनो हमदों बेफोरनि खारैबो बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय जा जोंनि गारि मथरनिफ्राय गनाय उखुन्दै बा गाज्रि गेस बेफोरो जोंनि ओ जा जों लानाय अक्सिजेन बा जों लानाय ओ हां हांआव बेफोरो ओम गलायनानै बा मिक्स जानानै जोंनि देहायाव हाबलांदों आरो जों नोंथाङा बुंनाय बादि जोंनि देहाया बेफोरजों ओ जुजिनो हायाखै बा जोङो बेफोरजों ओ बेफोरखौ जोङो कन्ट्रल खालामनो हायाखै बेफोरनि थाखाय थाखाय जोंनि देहाया गोबां खहा जाबोदों आरो ओ गोबां बेराम आजाराव गोलैदों नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों केन्सार बेफोरबायदिनो गोबां दङ जाय सिनाय मोनै बेमार दानि जुगाव गोबां टेक्न'ल'जि ओंखारदोंबाबो जा सिनाय मोनै बेमार बेफोरो जाबोदों आ औ औ बेखौ फाहामनो हायाखै आरो बेफोरो जाबोगासिनो दङ आरो बेफोरो ओ दासिमबो बांगासिनो दङ आरो बेयो ओ इयुनावबो बांगोन बेफोरबादि जों सानदो आरो बेनिफ्राय ओ जोंनि जा कल खारखाना बाहा कल खारखानानि गाज्रि दै बा गेसाव दै बेफोरखौ जोङो ओ बेफोरखौ ओ दैमा बा जोंनि बिलो बेफोराव ओ माबायाव हगारना होनाय जायो बा दै बेफोरो दैजों मिक्स जानानै जा जोंनि मिथिंगानि जा आबाहावा जोंनि
उम जायो आरो ना गोरोबफानानै गोबां बायदि रोखोमनि खहा खालामो।
औ
उम